खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों । नोंथाङा मा मावदों?
आङो
आङो नै ओरैनो जिरायनानै दंमोन आरो अ आं नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो थाखाय फैदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ
औ हागोन हागोन आं नोंथांजों गंसे हादोरा बोरै जौगानो हायो बेखौ सावरायनो फैदोंमोन माने नोंथाङा फंनैसो बुंथिनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा औ हागोन हानायालाय दे औ
औ जों मोनसे हादरखौ जों जोंनि हादरखौनो नायनो हायो भारत हादरा माबोरै जौगायो जों सेथियाव मोननो हायो मोनसे हादरा जौगानोबा जोंनियाव खौसेथि होननाया
खौसेथि होननाया थानांगोन आरो औ मानो होनब्ला खौसेथि गैयाब्ला जों गलाय गुजाय जायोब्ला जों माब्लाबाबो जौगानो हाया नंङा होनब्ला औ
औ जों
नंगौ आरो जौगानायनि बागै जों फरायनायखौबो जों सिगां सिनटाराव दोननांगोन आरो औ नंगौ औ जों फरायनाय गैयाब्ला जों जौगानो हाया औ नंगौ मानो होनब्ला जों फरायनायनि जुगैदिसो जों गियानफोरखौ मोननो हायो औ
औ जों बेफोरनि बागै बहुत हादर जौगानायनि बागैबा भारतआबो दा बुहुमनि मादाव थामथि थामथि थामथियाव फैबाय आरो थामथि थाखोआवहाय
ओम जों नुनो मोनसै जबोद जौगानाय नुनो मोनदों जों जोंनि हादरखौ औ नंगौ औ जों बिदिनो गोबां जौगानो हायो जों जों ओनसोलफोराव जों रोंगौथि नांगौ आरो जेनेबा गंसे हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय रोंगौथि थानांगौ जों खौसेथि जानांगोन रोंगौथि थानांगोन औ - औ नंगौ दा जोंङो जोंनि हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय जों जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोग्रोनांगोन आरो गिबियावनो जों जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोग्रोनांगोन जोंनि ओनसोलाव जेब्ला जौ जौगागोन अब्लानो जोंनि हादोरा गावनो गाव जौगागोन आरो जेब्ला जों हादोरखौ जौगाहोनांगौ होनना हादोरखौल जौगाहोनो साननानै जायाना जेब्ला जोंनि ओनसोला जौगागोन जों जेब्ला जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जों खौसे जानानै रोंगौथि लालायगोन जों माने नोगोरनि जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ जों रोंगौथि होग्रोनांगोन फोरोंनांगोन रोङैखौ मिथियैखौ खिथानांगोन। बेफोरबायदि सोंफिन फाफिन बिदि खौसेथि जानानैसो जोङो गंसे हादोरखौ जौगाहोनो हायो नालाय। माने गंसे हादोरानो जों ज' जानानैसो जाखायो। जों खौसेथिजोंसो गंसे हाद दोर जाखायो नालाय। औ। जों खौसेथि यैनो जों माखासेखौ सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन औ नोंथाङा बुंदों नोंगौ जे सोलोंथाइ फरायनायखौ जों सिगाङाव दोनग्रोनांगोन। सोलोंथाइ गैयाबानो जोंनाव जेब बो गैया नोंथां नोंथाङा मिथिखागौ। जों सोलोंथाइजों लोगोसे सेनो फरायज जोंनाय जों लोगोसेनो जों माख-माखासे बिराद माने रोंगौथिखौ मोनखायो दा फरायनायनि फादावबाबो बा माबा मोनसे जौगानायनि फादावबाबो जोङो गासिबखौबो फरायनायजोंनो मोनजोबखायो। गासिबनिबो बागैनो माने जों ‌ फरायनायावनो जोङो मोनजोबखायो फारसेनिफाय, जोङो फरायावनो फरायनायावनो मोनजोबो जे अबे हादोराव मा जादों अबे हादोराव मा जायाखै दा जोङो बै हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो फरायनानै जौगाहोनो हायो। जों खौसेथियैनो जानानै जों फरायनायजोंनो गासि खौबो मोनजोबखायो नालाय औ नंगौ। दा जों गिबियावनो जों रोंगौथि लानानै जों गावखौनो गाव जौगा होनांगोन जोंनि एनसोलखो जौगा होनांगोन।
औ।
दा जों जौगानांगौ होननानै जोंल' जौगालांनायजों जाया आरो जोंजों जोंनि जौगानायजों लोगोसे जों ओनसोलखौ जौगाहो नांगोन। जोंनि खाथि खालानि गासैखौबो नायनां गोन आरो मारै दं मारै गैया बेफोरखो जोङो साफ सुस्रा खामनांगोन। बेफोरदोंसो जोंनि हादोरा जौगानो हागोन आरो।
औ नंगौ थार बाथ्रा। ओमफाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जों जौगानायखौ नुनो मोनो आरो हेलौ खोनादों ना? खोनादों ना? हेलौ' खोनाया? हेल'। हेल' खोनादों?